औ खोनादों औ-औ खोनादों खोनादों।
अ बिदिब्ला नोंथांखौ। गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंनिसिमबो।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ-औ आं फ्रि दङ दायो।
बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां ओ। बर'नि दोरोंआरि जानाय आदारनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन। जेरै जों एहम बर'नि दोरोंआरि जानाय लोंनाय। ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों ओ। अनला ओंख्रि बा। नारजि अमा बेदर बा बेनि अनगायैबो। ओ जोंनिया सबाइ साम' आरो गोबां दंबावो ओ बेफोरनि गेजेराव जों ओम। अनला। अनला ओंख्रिखौ बर'फ्रा आ सिगां माबायदि संनानै जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि? संनानै जायो बिनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ जायो-जायो नोंथां सावरायजायो दे।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि हालामाव। ओ अनला ओंख्रिखौ मा-मा। ओ संनानै जायो नोंथांङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंङो फोरमायना होनि एक्सुलि खोथाया जाहैबाय जोंङो। मेल जाहैबाय नालाय ओंख्रिफोर संनायाव ओंखोफोर संनाय बाहागो जों एसेबांखिनि लाया। थेवबाबो जों गोदोनिफ्रायनो जेहेथु अनला ओंख्रि संनायखौ मोनजाबोदों नुबोदों आं दा जिखिनि नुबोदों बा संनाय खावनायफोराव जेहेथु न'खरावनो संनाय खावनाय। जायो नालाय अ बेफोरनि बागै आं एसे बुंनि जेन'बा। दा गिबियाव आङो बुंनि अ अनला ओंख्रि जेनेबा जोंनि बे दोरोङारि जे मैगं अनला ओंख्रिया अ औ जाय मैगं। मैगंखौ जोंङो अ गिबियावनो आं मख'नांगोन जाय मैगंखौ जोंङो जोंनि गोथार जुलि। अ जोंनि अ बर' हारि हिसाबै जि गोथार जुलि जायोबा गोथार जुलिनि उनाव जों हाथासुनि होननानै बुंङो नंङा होमबा नोंथां? बे हाथासुनियाव जोंङो जोंनि बे दोरोंङारि अनला बाहायनाय जायो ओंख्रि हिसाबै। जोंङो खैना गोद दाननि आखाइनि संनाय बे अनला ओंख्रिखौ जों गासिबो रायजोफोरानो जानाय। जायो बे मोन मोनसे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौनि नेमखान्थि। गालांनाय बे हिसाबैनो जों बेखौ दिनैसिमबो नागारनो हायाखै जेन'बा। अ। अ बेबायदिल' नङा बे हाथासुनि होननानै जों बे ओंख्रिखौ जों हाथासुनियावल बाहाया जों न'रावबो जेनेबा बे ओंख्रिखौ जोंङो अ बाहायो एबा। बा संनानै जायो जेरैहाय बो बे ओंख्रिखौ जों संना जानायनि खार'ना बेनो। जाय ओंख्रियाव जोंङो जेबो माने। केमिकेल एबा जेबो ओ मुलि बायदिसिनाखौ जों मोननो थांङा जेरैहाय जोंङो। अनला ओंख्रिनि बादै जुदि मैं थाइंनि बाथ्रा बुङोब्ला जों जेरैहाय ओ कबि फुल कबि बायदिसिना फथल जिंखा भिन्दि दानि आथिखालनि जुगाव बे बेफोर आबादखौ जोङो गोबांखिनि रासायनारि हासार एबा मुलि होनानै बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो बेबायदिनो बै फोर मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया एसेब्लाबो खहा जायो होननानै ओ जोङो गासिबो मिथिगौ आरो जायोबो खहा। आ बे थिंखौ नायनानै जों जुदि अनला ओंख्रिखौ जुदि ओ बुंनो थाङोबा अनला ओंख्रिखौ जोङो जोंनि ओ ओंखाम संनो दोननाय माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जा या होनबा नोंथां अनला ओंख्रिखौ? थ' माइरंनिफ्राय बानायनाय बै मैगं खौ जुदि जायोब्ला हयथ' जों बेनिफ्राय जेबो माने जोंनि देहा मोदोमाव साइड इफेक्ट जानाय जेबो हयथ' जोङो ओ ओ केमिकेलफोरखौ मोनजाया, जेनेबा जाय मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो आरो मोजां जायो होननानै बुंनांगोन। ओ दा अनला ओंख्रि खौ जोङो संनायखौ नुदों मा गिबियावनो जोङो माइरंखौ एसे दैयाव सोमनानै दोननांगोन जि मिनिटसो बा जिबा मिनिटसो सोमनानै दोननांगोन। बेनिफ्राय बे माइरंखौ दैनिफ्राय दिखांनानै जों मोनसे गोरान मोनसे ओ गोरान मोनसे जायगायाव एबा खांसि बा थौआव जों दोननांगोन आरो बे ओ माइरंआ दै माइरंनिफ्राय दैया एसे राननाय लोगो लोगोनो जोङो ओ बे माइरंखौ उरालाव बा थबसियाव आथिखालावथ' उलार आरो थबसिखौ जों गोबाङानो बाहाय नाय नुनो मोना, जेनबा नखर नखर जों ग्रेनदार मिसनफोरखौ खौ बाहायनाय नुनो मोनोे। दे जायखियानो जा ग्रेडार मेसिनावनो जा उलारावनो जा बा थबसेयाव जा बेखौ दे नानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो।
बेखौ गुन्दै खालामनानै लानायनि उनाव जोङो सारायाव दै ओ होयो दैखौ आरो जोङो माने ग्लब ग्लब गोदौहोयो जै दैया ग्लब ग्लब गोदौबाय बे दै जोङो बे माइरंनि गुन्दैखौ जोङो होनानै बेयाव सागं सानाय होनाय जायो आरो लोगोसेनो जों बेयाव खारै एसे सारनानै होनाय जायो, आरो बे मैगंजोंनो जोङो मा खालामनो हायो जों दाउ बेदर होनो हायो। आरो दाउ बेदरनि बादैबो जोङो अनला ओंख्रिखौ थाइगिर फिथाइ ओ मैदुफुल बिबार ओ मैद्रु बेफोरजोंबो जों जानो हायो अनला ओंख्रिखौ। थिक बिबाय ओ थिक बिबाय दिनो जों अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो मोनजाबोदों आरो फारसेथिं जोंहा नारजि अमा होनना बुङोब्लाथ' बेनो ओ नारजि अमाखौबो जोंनि ओ ओ दोरोङारि मैगं हिसाबै जों जोङो सायख'नानै लायो आरो आथिखालनि दिनाव जोङो मा नुनो मोनो ओ गेदेर गेदेर टाउन सहरफोराव जोंनि बर' हारिनि खायसे सुबुंफोरा गिदिर गिदिर हटेल एबा रेस्टुरेन्ट जोङो ओ होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोराव जोंनि बर' हारिनि ह-हटेल मेनेजमेन्ट हटेल मेनेजमेट जाय बिथांमोना खालामदों बा अ जाय बिथांमोना हटेल एबा ओ रेस्टुरेन्ट होनानै जों बिथांमोना गावसोरनि हटेलाव जोंनि दोरोङारि मैगं नारजि एबा अनलाखौ जों संना हो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाय गुबुन हारिनि बिथांमोना बे नारजि एबा अनला खौ जायो बिथांमोना जोबोरखौनो गोथाव मोननाय एबा टेस्टि मोननायखौ फोरमायो आरो। दा बिथांमोनाबो बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बिथांमोनाबो जोंनि हारिनि दोरोङारि मैगंखौ गुबुन हारिनि गेजेरावबोदि फोसावगासिनो दं बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नंगौ नोंथां।
आङो बेखिनिखो मिथिगौ बेखौनो बुंबाय आरो नोंथाङाबो एसे जुदि आंनि जिखिनि आद्रा थालां नाय बेफोरखौ जुदि फोरमायना होयोबा आङो एसे मोजां मोनगोन आरो नोंथां।
अ जागोन बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा जे बुंदों ओ अनला ओंख्रि संनायावहाय सागं सायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव अनला ओ ओंख्रि संनाय समाव सागं सानायखौ नुवा ओमफ्राय ओ जोंनियाव नोंथांमोननिजों फ्राय एखेआनो किन्थु एसे जायगा लायै जायगा संनाय खावनायफ्रा एसे आलादा जायो नालाय
आतसा आतसा औ औ
जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो सिगांङावहायनो जों जायखिजाया हालुवा माइरं बा जोसा माइरं बेफोरखौ जों संनाय जायो आरो सिगाङावनो जों अनला संनो थाखाय माइरंखौ नांगौसेबां जखानि दैयाव सोमनानै लायो दसे सम जाहाथे संनाय समावहाय गुरै जायो बेबायदिनो सोमना लाखांनानै ओ बिदिनो जि मिनिट बा जिबा मिनिटसो सोमनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ ओ आथिखालावथ' नंगौ उवाल बा थफसि बेफोराव देनायखौ जों नुबांलिया फ्राय ए बाजारनिफ्राय मोनाय मेसिन जायखौ जों ग्राइडार मेसिन होननानै बुङो बे फोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै ओ गिबियावनो जोंनिया ओ अनला ओंख्रिखौ
औ औ
बिदिनो मोदोमफुल बिबार बा मोदोमफुल बिजौ बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे थाइबें बिलाइ बा जोंनिया खुमब्रा फि थाइ मेवाइ थालिर फस्ला बायदि रोखोमनि मैगंफोरजोंनो ओ जोंनि ओनसोलाव मेवा अनलाखौ संनाय जायो बेबाय बेनि सिगांग्रो जि मैगंजों संगोन बे ओंख्रिखौ थाव गुबैजों एवना लाग्रोयो आरो बिनि उनावहाय दै होनानै दो दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला बे टाइमावहाय देनानै लानाय अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जों दै गोथांजोंनो माने गलाय गायो आरो बे अन गुन्दैखौ मानो होनब्ला बे अन गुन्दैखौ गोरानै हरोब्ला माने बियो हरनाय टाइमावनो गथाखायो गथा खायोबा बे माने फिथर फिथर जायो बेनि थाखाय माने अनला ओंख्रिया गोथाव जाया। बेदि जोंनि ओनसोलाव गथायै होनाय बा गोरानै फ्रि फ्रि सारनायखौ नुवा माने सिगाङाव होनो अनला ओंख्रि बा अन गुन्दैखौ दैयावनो मिक्स खालामनानै बेखौ मोजां गलायनानै गोदौनाय ओ दैयावहाय हो सननानै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय अनलाखौ दाखोन खोबनानै संनाय जाया आरो ना मानो होनबा बियो दाखोन खोबनानै नंगौ नोंथां दाखोन खोबनानै सङोबा ओंखाम बायदि जायो होननानै बुङो बेनि थाखायनो बेखौ खोबनाय जाया एरनानै होबाय थानाय जायो आरो।
एरना होबाय थानांगौ आरो औ नङाब्ला मा जायो बेयाव माइरं गुनदै होनाय जायो नालाय जुदि एरनानै होबाय थायाब्ला बे सारायनि बे थालोआव सिथाबनानै थायो आरो जेन'
नंगौ नंगौ
बेखायनो बेखौ एरना होबाय आरो बे जिथु अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रिखो खिन्थु जोंङो बांसिनै गोथावसिन जेनेबा थावनाय मोनो होनना बुंङोब्ला जों दाउ बेदरजों थावनाय मोना होमबा नोंथां दाउ बेदर जोंङो जों बांसिनै थावनाय मोनो जोंङो बेखौ ओ दा दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा औवा मेवाइ ओंखारो नालाय थ' औवा मेवाइजोंबो बे अनला ओंख्रिया जोबोरैनो थावनाय मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
जों अनला ओंख्रिनि बागै सावरायबाय दा नोंथाङा एसे सबायजों साम' संनायनि बागै आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां।
अ हागोन नोंथां सबायजों साम'खौबो बुंनो थाङोब्ला जों सबायजों साम' संनोब्लाथ' सिगांग्रो जोङो साम'खौ दैमाबा जामफ फै दंग'फोरनिफ्राय जों खननानै लायग्रोनांगौ सानसे सिगां आरो बेबायदिनो सानसे सोमनानै ओ बेखौ अ बिनि दाखोन बे दाखोनखौहाय जों जायखि जाया गोबौ ओ बिजि बा सु बेफोरजों खायख'नानै दाखोनखौ गारनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय नोंगौ नोंथां आरो बिनि उनावहाय जों बिनि खिबु बा खिथु बाहागो दानस'यो जखा नांगौ जखानि बांद्राय दानस'ब्लाबो माने साम'आ ओ एवनाय समावनो गजोबो होननानै औ आरो बांद्राय गोलावद्राय दानोबा माने बे सोबनायाव फैया होननानै ओ जोंनि ओनसोलाव बुङो बेनिखायनो नांगौ जखानि दानबाय आरो बे उनावहाय बिनि साहा बाहागोआव थानाय बादामालि बा मैला माखासे मैलाफोरखौ जोङो नारें फिथाइ बा नाररें जुमब्रा बेफोरजों खादा बा मैगं खादा बा मनाफ्राव सोनानै जों जांख्रियोेरा बेबायदिनो सेफ एक घन्टा बा थामजि मिनिटसो जों बेबायदिनो सुयो आरो गोजों जायोब्ला जों बेखौ आरो दैयाव सोमनानै दोनबावो आरो
थारैनो थारैनो।
सबाइजों संनो थाखाय जों सिगाङावनो बे हादै सबाइखौ ओम एवफ्रामनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जों जों बथल बा लथा बेफोरजों जों सु ख्रेमनानै लायो आरो बिदिनो फुख्रेमखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ रुनानै लायो आथिखालावथ' जों थाब फोमोननो थाखाय ओ प्रेसार कुकार बायदि फाव उन्दुनाय नुसै गोदोनि समावबा दो दोख्लाफ्राव अरफ्राव संनानै गोबाव सं टाइम लायोमोन नाथाय आथिखालाव बे प्रेसार कुकारफ्राव फुननानै फोमोननानै लाग्रोयो सबायखौ आरो बेनि उनावहाय ऐ साम'खौ ओ थाव गुबैजों एवनानै आरो बे सुरुनानै लानाय सबायखौ होसननाय जायो बेबायदिनो आथिखालाव ओ सबायजों साम' ओंख्रिखौ ओ गोथावनिफ्राय गोथावसिन खालामनो थाखाय बाजारनिफ्राय मोननाय गोबां मस्ला मस्लि लि आरो बेजों लोगोसे सामब्राम गु फुरा हाइें बेफोरखौ ओ होफबनानै संनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया ओ खारदै ओ जि खारदैखौ होयोब्ला जोंनि ओंख्रिया गोथावसिन जायो। बा मिलौनाय जायो होननानै साननाय जायो बेनिखायनो बे खारदैखौ ओ जोंनिया अनला ओंख्रि बा सबायजों साम' जिखुनु जाया आ ओंख्रि रि फोराव जोंनिया खारदै बिफोरखौ बाहायनाय नुनो नाथाय जोंनि ओनोलाव बे खारदै खौ ओ थालिरि आथिया बा बेसर
औ औ थालिर बिफांनिफ्रायबो गोबाङानो बाननाय जायो खारदै ओंख्रिखौ
नोंगौ नोंथां आरो सिबिंनि धारा ओ सबायनि धारा बेफोर खौ सावनानै आ हांगार बानायनानै जोंनिया खारदै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बे मोनथाम जिनिसनिफ्राय आरो बेफोरनि बेफोरखौ होनाय जायो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ मोनाब्लाबो बाजारनि फ्राय मोननाय जों सदा बैफोरखौ होनानैबो संनायखौ नुनो मोनो आरो नों
थारैनो थारैनो नोंथां औ
बिदिनो साम'खौ ओ गोबाव सम संनाय जायो जाहाथे सोबनायाव गयो बेनि थाख खाय से घन्टा बा नै घन्टासोखौ सङो आरो ना ओ बिनि उनावहाय बिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय